हेल' हेल' औ खोनाबाय दा नोंथां।
ओ जों होनबा ओ दायो इनभाररमेन्टनि सायाव सालायनोसै नोंथां।
जागोन नोंथां।
औ दे नोंथाङानो जागायदो नामा?
अ
औ औ दे।
इनभारमेन्ट नङा होमबा आबहावा
औ आबहावा निसायाव औ।
आबहावा होननानै बुङोब्लाथ' जोङो बयबो मिथिखायो जेराव जोंनि सोरगिदिं थानाय बिफां लाइफां एम्फौ एनला जिब जुनार बायदि। जिउ जिउ गोनां आरो जिउ गैयै बे बुंफावना थानायखौ आब हावा'आनो दा आ बावा होननानै बुङोब्ला जों दायो आथिखाल मु बैयावहाय
औ
जे जोंनि आबहावा थासारि बियो सिगां जिबायदि थासारिमोन बेजों एसे दे रेन्स जाबाय नामा आङो सानदों। मानि आबहावाया एसे रैखाथि गैयै जाबोनो हमदों। सिगां समावहाय जोंनि आबहावानि थासारिया बिफां लाइफांनि अनजिमाया गोबांमोन आरो गोबां जोंहा मानि बै समाव हाग्रा बंग्रा दंमोन नालाय बांसिनानो बिफां लाइफांजों बुंफबनाय जिब जिबिफ्राबो दा आथिखाल मु बेयावहाय एसे नुनो मोनो सुब जोंनि सुबुं फोर खहाय बिफां लाइफां दानस्रांनाय एबा बायदि हाग्रा बंग्रा फोजोबस्रांनाय बेजों लोगोसे जिब जुनारखौबो फोजोबस्रांनाय दा बेबायदि जायोब्ला जोंनि आबहावा बेयो मोनसे रैखा थि गैयै आरो मोनसे गुबुंले थासारि सोमजिगोन होननानै आं सानो आरो लोगो से आबहावा होननानै बुङोब्ला फवान नि जि गुबुंले थासारि बेखौहाय जोंनि ओनसोलफोरावथ' एसेबां गिदिर गिदिर ओ माखासे दारिमिन गैया माखासे कलकारखानाफोर गैया बिदि गुबुंले जाद्रायनो दा बुंनो थाङोब्ला गारि हान्था मेलानियाबो गेब्रेें होननानै बुं ओमफाय थेवबो जोंहा हान थिनांगौ लामा थानायखाय जों बि फोरखौ बारा सुबुंफोरा माने जेबो साननाय जायाखोमा ओमफ्राय बेराफारसेथिं जोंनि गामि ओनसोलफोराव फट'खा बेरफ्रु होनाय जायखौ बमा बेर फ्रु होनाय बुङो नङा होनब्ला इथमबम बेफोरखौ जोंनियावहाय माने ओ जि दिवालियाव गावो कालि फुजायाव मानि बे दिनखालिल' गावनाय खौ नुनो मोनलिया आथिखालावहाय जेखि जाया माबा मोनसे गामिनि फिसा फोरबो सोरनिबा हाबा हुखा बायदिसिना प्रग्राम खुंनाय मानाय मानि गावनाय जायो आरोखि दा बेजोंबो माखासे जोंनि आबहावाया गेब्रेङो दा जोंनि आबहावाखौ रैखाथि खालामनां गौबा जों बेबायदि फोरबो बोथोरफोराव गावनायखौबो एसे नियमनिया थाल' थरफा थरनै गावनानैहाय दोनोब्ला गाहाम जागौ ना आं सानो दा बेराफारसेथिं जोंनि आबहावाखौ रैखाथि खालामनोबा एबा जोङो बुहुमाव गोग्गोयै लाखि सानोब्ला आं सानो जे ओ जोंनिहाय ओ बिफां गायनायखौ बारायनां गौ
औ नंगौ
जाहाथे जोंनि ओ गोग्गो अक्सिजेन मोननो हायो बिफां लाइफांनि गेजेरजों आरो लोगोसे बावहाय बि फां लाइफां गायनायखौ जोङो फाइभ जुन एबा आबहावा सान समखौल'हाय मानि नेया लासे बे सानफोरावबो मानि सम लानानैहाय मोजां सान सम लानानै बिफां लाइफां गायनायखौ बयबो गायनांगौ होननानै आं सानो जाहाथे बै आबहावा सानखौल' बे फैनायखौल' नेया लासे ओइदिनखालिल' बयबो माने ओरैबायदि बिफां गायनो माने मुखुब जायो जे आबहावा सान फैबाल' बेखौ बे फालिखागोन जों बोसोरारि फैनाय हिसाबै मोनसे जोंहा वारल्ड इनभारमेन्ट दे मुलुगाव ओ मोनसे मुलुगनां आबहावा सान हिसाबैहाय जे जों बुहुमखौ रैखाथि खालामनांगौ थिनांगौ बे हिसाबैहाय बे थाखागोनखा दा जोंहा बेनि अनगायैबो उफिरा दिन फोरावबो गायनांगौ आरो लोगोसे जोंनि आबहावा रैखाथि गैयाबा बेयावबो मोनसे एसे जाबोदों ओ जोंनि आसामावहाय गुबुनखौ बुंनो सानख'ला जोंनि आसाम जिल्लायाव ओरैबायदि रैखाथि गैयि जाबाय जोंनि आहावाया ओ दैुइ लामा फोरावहायबो गोबांहाय गुबुंले जाबाय जेरैहाय प्लास्टिक गारनाय बायदि जानाय लोंनायनि बेसाद गारसोमनाय दैमाफोराव दैफोराव बेफोरनि गेजेरजों जोंनि आबहावाया जोबोद गाज्रि जानो हमबाय आरोखि। दा बेफोरखौ आं सानो फोजोबनांगौ। गुबुन गुबुन जायगाफोराव जेरैबायदि सा साखोन-सिखोन क्लिन खियो थिग बेबायदिनो जोंनि जायााव गारनाय माबा मोन जे जानायनि दाखोर गारनाय बेफोरखौ ओ जाहाथे ओ सरखाराबो माबा मोनसे राहा लानानै खाय जे बेखौ गारनाय लामा लामायाव मोनसे दास्बिन थिसननानै होनाय बेखौहाय खालामनानै होयोबा गाहाम जागौनानै सानो जेरैबायदि जोंनि नुसुंसे हादर भुटान फोराहाय जेरैबायदि क्लिन साफा लाखियो जानला मोनला प्लास्टिकनि मुवाफोरखौ बाहायनाय नुनो मोना बेबायदिनो जोंनियावबो थासारि बेफोरबायदि थासारिया फैयोब्ला आं गाहाम जागोन। होननानै सानो आरो लोगोसे जोंनि आबहावायाबो मोजाङै सोलिगोन आरो जोंनि थांना थानायावनो जोंहानो मुलाम्फा आं बेखौ सानो आरोखि नोंथां दा नोंथाङा बेफोर आयदानि सायावहाय आंनि माखासे बुंनायफोर आरो आबहावा रैखाथि आरो आबहावा खौ माबोरै लाखिलांनांगौ बिनि सायाव एसे सरजाबनानै नोंथाङा आंनो फोरमायगोन होननानै आङो
औ औ जागोन जागोन औ ओ दा बेनो आरो ओ नोंथाङा जिखौ बुंलांदों थिगानो ओ जों आबहावा बुङोबा जों माने जिउ गोनां जिउ गोयै जोंनि मिथिंगायाव जे दं बेफोरखौबो लानानैनो मोनसे आ हावा जायो खोनाबायना
औ नंगौ नोंथां खोनादों आं
खोनागासिनो नोंथां
औ नोंथाङा आं खोनागासिनो नोंथाङा बुंबायल' था
औ औ बेनो आरोखि माने जिब जुनार गासैखौबो लानानैसो मोनसे आबहावा जायो आरो लोगोसे माने जोंनि आबहावानिफ्राय माखासे माने जिब जुनारफ्राबो माने खमायलांनायजों लोगोसे जोंनि मिथिंगानि माखासे ओ मा होनो बेखौ माने ओ बेलेन्सा माने माने बेलेन्स गैयै थासारि सोमजिनानै माने जोंनि माखासे माने मिथिंगानि जास्ट मा होनो बेखौ सोलाय सोल'आफ्राबो माने चेन्ज जाबोनो हमदों आरोखि बेजों लोगोसे आ औ नंगौनो जेरै हमना लादो माने ओ सिगांनि समाव बेरे बेरे होनोना जायखौहाय औ बेफोरो माने औ बेरेफोरा माने जों सिगांनि समाव जों जेव जेव गोबां रोखोमनि बेरेफोर जों नुनो मोनोमोन नाथाय समजों लोगोसे बेफोर बेरेफ्राबो जोबनो थांबाय जेब्ला बेरेफ्रा लासैनो जोबलांगोन अब्ला माखासे बिबारफोरा माखासे बिफांनि बिफांफोरा माने बिबार बारनो नागारगोन फिथाइ थायनो नागारगोन मानो होनबा माखासे बै बिबारफोरनि माबाफ्रा माने बेफोरजोंबो माने बै मा होनो फफार्मफ्रा माने ट्रेन्सफार जायो आरोखि बेरेफोरनि जोहैबो दारैबो दा बेफोर जोबलाङोब्ला माने माखासे बिफां लाइफां ब्ला लासैनो जोबलांनायनि लामायाव थांगोन आरोखि बेफोरबायदि लोगोसे बिनि अनगायैबो जोंनि आबहावा बा मिथिंगानिफ्राय माखासे दाउसिन दाउलाफोरखौबो जों जोबलांनाय नुदों जेरै सखा दाउ जेरै जे जलंगि दाउ जेरै नारेंखल बिफां गय बिफां लायोना नोंथां
नंगौ नोंथां
औ बेफोरबो जोंनि मिथिंगानिफ्राय गोमालांनायखौ जों नुनो मोनदों आरोखि दाउसिन दाउलाया गोमालाङोबा मानिे एम्फौ एनलानि अनजिमाया बारा जागोन एम्फौ एनलानि अनजिमाया बारा जायोबा माइ आबाद मावनायफोर बायदिसिना आबाद मावनायफोरा ओ माने माने गोहोम खोख्लैगोन आरोखि बेफोरावहाय माइ आबादफ्राव दा दाावसिन दाउला जेब्ला अब्ला बिदि गोहोम खोख्लैयोबा माइ आबादा मोजां जानाय नङा माइ आबाद मोजां जायाबा जों बिनि थाखाय इउरिया हासार जों बाहायनांगोन जाय इउरिया हासारफोरा जोंनि ओ मिथिंगायाव बा जोंनि दैफोरखौ गुबुंले खालामगोन बेफोरबादिनो माखासे बेफोरबाददिजों ओ माने जोंनि दैफोरा गुबुंले जानानै माने लासैनो मोनफानि उनाव मोनफा दैयाव थाग्रा जिब जुनारफ्राबो माने जिबफ्राबो माखासे नाफ्राबो माने थैलांनो हमगोन आरोखि दा बेफोरखौ बेफोरनिफ्राय जों रैखा मोननोोबा बैफोर बाहायनायफोरखौ जों नागारनानै माने जे जोंनि अर्गानिक हासार जों बेफोरखौ बाहायनो सोलोंनांगोन दाउलाफोरखौ बुथारनायखौ जों नागारनांगोन बेफोरबायाददि माखासे हुदाफोरखौ जों गारनांगोन आरो नोंगौ नैबे नोंथाङा बुंदों जे बमाफोर गावनाय बेफोरबो सलुसन खालामगासिनो दं जों बेफोरखौ खमायनो नाजानांगौ औ लोगोसे माने ओ लामा सामा बानायनो थाखाय माने बिफां लाइफां दानफायो नंगौ लामा सामाखौबो जोंनि थाखाय नांगौ जायो नाथाय बिफां लाइफांखौ ओ दामफायनानै नङा नै बिफां लाइफांखौ दामफायालासेनो जों लामा फोरखौ बानायनो हायो जों गिदिर गिदिर बिफांफोरखौ दान खफायालासे जों दोननांगोन बेफोरबायदि माखासे माबाफोरखौ जों गारनांगोन माबानांगोन आरोखि इनिसिटिभ लानांगोन आरोखि लोगोसे बिदिनो मानि जे जायगाफ्राव मानि लामाफोरा मोजां नङा। दै हाला जों बेफोरखौ थाबैनो बानायनांगोन मानोना जेब्ला मेसें बोथोर फैयो अब्ला बार बारनायजों बेफोर बारहावा माने हादोरफ्रा बिरखाबनानै जोंनि बारहावाखौ गुबुंले खालामो आरोखि जों दा बेफोरखौबो माने थाबैनो माने मावनानै लानो। नांगोन आरोखि अब्ला जोंनि बारहावायाबो गुबुंले जानायाव खम जालांगोन बेफोरबायदिखौ माने आं सानो आरोखि नोंथां।
नंगौ नोथां।
दा नोंथाङा।
हेलौ
औ खोनादों नोंथां।
औ नों नोंथांनि। रावखौ गोदोननाय खोनादों मोजाङै खोनाफैयाखै। दा औ औ खोनादों नोंथां। नोंथांनिया फिसा- फिसा खोनाखै नोंथां बुंनाय बाथ्राफोरा थारैनो सैथो जेरैबायदि आं बुंदोंमोन आरो बिनि गेजेरावनो माखासे सरजाबनानै मोनसे बिदिन्थि होलांबावबाय दा थारै नंगौ जोंनि आबहावा रैखाथि होनांगौब्ला जों फैबाय थानाय समाव नोंथां बुंनाय बायदिबो माखासे साजेस्फोरा जोबोरैनो मोजां बेबायदिबो माखासे थिरांथाखौ लानांगोन जोंनि माखासे सुबुंफोरा आरोबाव आहावाखौ जों रैखाथि खालामनांगौबा जोंनि माखासे बै फोर हुदाफोरखौ जे आबहावा रैखाथि आबहावा गेब्रेंनाय हुदा बैफोर हुदाफोरखौ जों खमायलांनांगोन पलुसनफोरखौ ओ माब्रैबा जों खमायहोनो हानांगोन बेखौ आरो लोगोसे ओ आबहावाखौ जोङो गोग्गो मोनसे थासारि लाख बेनि थाखाय जों बिफां लाइफां गायनायखौ बारायनांगोन दा बे हिसाबैनो जोंनि साननाय आरो मावनायनि गेजेरजों बै बेफोरखौहाय माने जोंनि आबहावाखौ मोजां मोनसे परिबेसआव लाबोनो थाखाय थाखाय जों बयबो नाजानांगोन होननानै आं सानो दा बे समाव नोंथां जों जोंनि बे आबहावा आयदाखौ बेखिनियावनो दोन्थ'सिगोन नामा समखौ नायनानै।
अ नंगौ नोंथाङा दे।
दे आरो फिन उननि समाव